खुलुमबाय नोंथां औ औ मोजांना खबरा हेलौ
थां
खोनानाय जायाखै नों नोंथांनि आवाजखौ मोजाङै
खोनादोंना?
अ खोनाबाय दे मोजाङै खोनाबाय आं ओमफ्राय बोरै खबरफ्रा औ खुलुमबाय खुलुमबाय
आंनाथ' दायो बरथ'मान खबरफ्रा गासिबो थिगानो दं ओमफ्राय आङो नोंथांजोंहाय फंनैसो खोथा सावरायनो होननानैसो आङो दायो बे बुब्लियाव आं आवगायदों
औ औ औ दे
बे बे आयदायानो जाबाय जोंनि मिथिंगानि मोनसे सम्फद दंफांनि सायाव
औ औ औ
नोंथाङा जोंनि आसामावहाय माबायदि माबायदि दंफां फोर मोनो आरो जोङो बेफोरखौ मा मायाव बेबहार खालामो बा नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो फोरमायगोन होननानै आं नोंथांनिफ्राय खावलायग्रोबाय
औ औ औ जागोन दे जोबोद मोजां सोंथि ओ बिफां लाइफां गायनाया जोंनि मुलुगखौ रैखा खालामनायाव जो बोद मदन खालामो आरो दाथ' जेरै ग्लबेलवार्मिं आरो नैबे सान्दुं बेफोरनिफ्रायबो एसे मदद खालामो।
ओ जोंनि आसामाथ' ओरैनोबाबो जोबोद हासार गोनां हाखा बेखायनो बेवहाय रोखोम रोखोमनि बिफांफोरखौ मोननाय जायो आरो होनबा जोबोद ओ
आसामनि रायजो जोंनि जेनेबा बे आसामनि गेजेरावहाय दायो गोबां बिफां लाइ फां मोननाय जायो जे बिनिनो जोंना जोंनि स्टेट ट्रिया जाहैबाय हलं नङा ओमबा
नोंगौ नोंगौ
औ ओमफ्राय बे हलंनि अनगायैबो बेनि
जोंहा साल, सिगुन, गमारि, सिसु ओमफ्राय बेफोरनि खुन्दाफ्रा जोबोद बेसेन गोसा आरोना बिथिं बेसेन गोसासिन खुन्दा गैला माने आसामावहाय ओमफ्राय आरो बिनिख्रुइ मोनसे दंबावो जाय बिनि खुन्दायाहाय खामानि होआ आरो बेना खिन्थु जों बेलेग खामानियाव जोबोद खामानि बे जाबाय आगर उद होनो आरो आगर दंफां बेफोरखौहाय जेनेबा सुगुनदि बेखौथ' मिथिखायो खोमबा दां सुगुनदि सुवालि टेल सुवासि तेल होनोना जायनि बेसेना मुलुगनां दरखारआव जोबोद गोजौ आरोना बेनि उनाव जोंहा रबर बिफां बेबो खुन्दाया खामानि होआ नाथाय बेबो जोबोद बेसेन गोसा बिनि राबारा बिनिफ्राय जा प्रडाक्ट ओंखारो आरो जोबोर गोनां बाहागोआ जेनेबा जोंहा औवा दङ ना आसामनि बा हाखौथ' जोङो बयबो मिथिगौ बियो जोंनि आवलि रांखान्थियाव जोबोद हेफाजाब होयो आरो बेनिफ्राय जोंनि आसामाव फिथायाइ मोननाय बिफांफोरनि दाबो गो गोगां गोबां दङ आरो जेरैहाय थाइजौ बेनिफ्राय खान्थाल ओमफ्राय अरेन्जस खमला ओमफाय लिचि ओमफाय बेखौहाय मा होनो गुवाबा बेनिफ्राय ब्लेकबेरि बेनिफ्राय दङ ओ गय गय बिफांना आरेकानट औ
ओ तामुल जेनेबा बे गय बिफाङाथ' रावनियावबो गैयानो होनजाखाया बर'फोरनि न'खराव ना गाससिनावबो थाखायो बियो
आरो जेनेबा जोंनाहाय जेनेबा आरो बिबार बारग्रा दंफांफोर दङना जेरैहाय बुंनो थाङोबा कृष्ण सुरा राधा सुरा ना
ओं
ओ बेनिफ्राय सनारु बेफोरो जोबोद मोज- जां नुयो जेब्ला बिबार आरो बे बेफोर दंफांफ्रा
आरो माबाफोर मोनथिबावनो लुगैदों नामा नोंथाङा?
आं बेनि गेजेरावनो नोंथांनाव बेखौसो सोंनो लुगैदों जे जोङो बेफोरबायदि नोंथाङा जे दहाय बुंलांबाय जोंनि गेजेरावहाय ओं मा होनो जोंनि स्टेट थ्रिया जोंनाव हलं आरो बेजों लोगोसे जों गोबां रोखोमनि जायजों जों फालांगि जों जों जायखौ फालांगियारि हिसाबै जों बाहायनो हानाय माखासे दंफांफोर जोंनाव मोननाय जायो जेरै रब बार बा बे ओम बिदिनो जोंनाव लिसि बेफोरखौ मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा फोरमायलांबाय जे जोङो जोंनि जे फिथाइ थाइग्रा माखासे दंफांफोरनि नामखौबो नोंथाङा बुंलांबाय जेरै थाइजौ खान्थाल बा बिदिनो गय बेफोरनि सायाव नों ओंखाय नोंथाङा आंनो मोजाङै फोरमायलांबाय दा आं नोंथांनिफ्राय आं बेफोर दंफांफोरखौ जोङो माबोरै गायो आरो जोङो माबोरै जोथोन लाबा बेफोर दंफाङा ओं जोंनि फिथाइ थायनाय बा जोंनि फालांगियारिनि थाखाय जोङो फाननो थाखाय जों बांसिन सुबिदा जागोन आं बे बेलायाव नोंथांनाव सोंनाय जाबाय
औ औ औ बिफां गायनाया एसे नेमखान्थि फालिनाया जोबोद गोनांखाार आरोना बियो जाहाथे बिफाङा मोजाङै देरनो हायो आं नोंनो मोनसे नेमलाय जेनेबा सिकुवेन्स हिसाबै बायदियै बुजायलांनो आर ना स्टेप हिसाबै स्टेप अवानाव जाहैबाय जायगा सायख'नाय आरो ना जायगा साखोन सिखोन खालामनाय गिबियावनो स्टेप वानावहाय दङ गायनाय जायगाखौ सायख'नांगोन आरोना माबायदि जायगाखौ सायख'नांगोन होनोबा जेरावहाय सोराङा साननि सोराङा मोजाङै गोग्लैयो हांखो मोजाङै सावनानै हाखौ आर ना मोजाङै सावनानै बेवहाय थानाय गां बेरामफोरखौ बेरामफोर थायोना जेनेबा हाफ्रावथ' एसे
बेफोरखौहाय बोखारनांगोन आरोना बेखौ जेनेबा फोथैग्रोनांगोन बिनि उनाव स्टेप टुआव जाहैबाय दुंग्रि फिट जावनाय होनो आरोना जेनेखौ हाखर जावनाय बिफांनि फुलिनि रुजुनायाव जेनेबा जोंना बेसेबां गोथौ नांगौ जेनबा बेखौहाय जावदो बे जावखांनायनि उनावहाय बेखौहाय थिगसे मोजाङै जावफ्लेना लानांगौ आरो हाखौहाय जेनेबा फु फु जानाय आरो ना ओमफाय स्टेप थ्रियाव जाहैबाय हासार मिक्स खालामनाय आरोना ओमफ्राय दुंग्रिन ओमफ्राय जेनेबा हाखरनिफ्राय आर ना बोखारनाय बे हाफोरा सयला नि लोगोआव गोबां जेनेबा परिमाननि गोग्गो हासार खावदां जेनेबा जेनेबा गोबोरखि होनोना एबा मनि कमपस्ट ना हासार मोजाङै जाबनांगोन आरोना बियो फुलिखौ एखेबारे गोनां रोखोमनि निउट्रियेन्स होगोन आरो ना। ओमफ्राय स्टेप फराव जाहैबाय दा जेनेबा फुलिखौथ' लाबोखाना दोनखानाय हिसाबै ना ओमफ्राय हाखरखौबो जावबाय जायगाखौबो सायख'बाय आरो ना एबार बे फुलिनि पेकेटखौहाय मोजाङै मा होनो खेवनानै जेनेबा जा हाखर जावदोंमोन बे हाखर मिक्स खालामनायावहाय मोजां गेजेरावहाय दोननानै होबानो जाबाय आरो ना ओमफफ्राय साइद साइदआव मोजाङै नारसोनना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय लास्ट जेनेबा स्टेप फाइपआ जाहैबाय ओ दै होनाय आरोना रैखा खालामनाय। जेनेबा लास्ट स्टेपाबबो बिराद इम्परटेन्ट बियो जेनेबा नोङो गायखांनाय लोगो लोगो दैै एसे लुना होनानै साइद साइदावहाय मोजाङै बेरा जेनेबा फेनसिंफोर थुना होनांगोन आरो जेनेबा माखासे जेनेबा बिफां लाइफांनि बिलाइफोर जाग्रा जुनाद बेफोरबो थायो ना जेरैहाय बोरमा मोसौ बेफोरनिफ्राय बासिनो थाखाय ओमफ्राय बे बेराखौ होनांगोन आरो ना। आरो माबाफोर मोनथिबावनो लुगैदों नामा आरोबाव
ओं नोंथां ओमफ्राय नोंथाङाथ' दंफां गायनायनि गा जोंनि गासैबो ओं गिबिनिफ्राय जोबथासिम माबोरै बिफां गायनांगौ बेखौहाय नोंथाङा फोरमायनानै होबाय। दायो आं बेखौनो सोंनो लुगैबावदों आरो जोंहा दंफां लाइफां गायनायनि जोंहा ओं सम एबा जोंनि राइट सिजोनआ माब्ला जायो
अ ओ बे जेनेबा आसामाव आरोना जोंनि स्टेटआवहाय बिफां गायनायनि बयनिख्रुइबो मोजां मोजां समा जाहैबाय अ अखाफोरनि बोथोर ना अखाफोर बोथोर होनोबाथाय जेनेबा मनसुन सिजोन मनसुन सिजोनना जेनेबा दा जुननिफ्राय स्टार्ट जानानै ओ सेप्तेम्बर दानसिम जोंना बे मनसुन सिजोनखौ गोग्लैयो आरोना बे समाव आसामनि थि फरिमाननि अखा हाबा अखा हायोना जेरैहाय दा जोंना मनसुन सिजोनावहाय बे समावहाय गायनाया जोबोद मोजां आरो। आरो बिनि अनगायैथ' बेलेगावहाय गायनाया बो हायो नाथाय खेरा एसे बांसिन लानांगौ जायो। जेरैहाय दै होनाय दै होनायानो मेन। दा जोंना मनसुन सिजोनाव बाहाय बारा दैनि गोनांथि जाया एसे एनैयानो गोनांथि ऐ जायो। आरो माबाफोर नामा नोंथां।
दायो नोंथाङाथ' गासैबो जोंनि बिफां लायफां गायनाय बा जोंनियाव मा मा मोनो बेफोरनि सायाव नोंथाङा गासैबो फोरमायलांजोब्बाय आं बेखौनो नोंथांनिफ्राय आं खोनानानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो आं बे खौनो बुंनो सानोदि जोङो बिफां लायफां गायबासो बा जोंनि साखाथियाव जोंनि मिथिंगाखौ जोङो गोथां खालामबासो जोंनि गेजेराव नांगौ परिमाननि अक्सिजेनखौ जोङो मोननानै जों मोनसे आबुं जिउखौ जों थांलांनो हायो आं बेखौ आं नोंथांनि बुंनायनिफ्राय आं मोनदांबाय आरो बेजों लोगोसे आङो बे खौनो सानोदि आंबो फैगौ समावहाय आं बिदिनो लिसु एबा थायजौ आं बेफोर खौहाय आंनि न'नि साखाथियाव आं गायनो होननानै आं थांखि लाबाय नोंथां।
औ। होमबा ओमफाय ओ बिफां आरो बिफां जेनेबा नै नोंथां।
आरो नोंथाङा आंनि बे मा होनो बिफां गायनायावहाय आंखौ हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा थाबाय।
औ जागोन नोंथां जेबो नङा। ओमफाय बेखौ खेर लानायावहाय आङो नोंथांनो मोननैसो आरो माबा होबावनि बिथोन होबावनि माब्रै खेर लानांगौ होमबा। जेनेबा फिथाय बिफांफोर आरोना। जेरै दा नों मेनसोन खालामदोंमोन जे लिसि ना। ओ फिथाय थायग्रा दंफांफोरखौहाय माब्रै खेर लानांगौ होनोबा गिबियाव हायना गायनायनि नै आरो थाम बोसोराव सामफ्रोमबो जुदि अखा हायाखैब्लाना फुं एबा बेलासियाव एसे एसे दै होनांगोन आरोना। खोनाबायना नोंथां।
खोनादों खोनादों।
ओं बे बोसोराव खननै मोनसे फुं बोथोराव आरो मोनसे गोजोन बोथोराव आरोना फुं माने जेनेबा ओ फुंनि समावहाय आरो गोजोना बेलासियाव आरोना। बिफांनि सिङाव हासार होनांगोन। बोसोराव खननै हिसाबै आरो बिफांनि गांफोरखौ जेनेबा बिलायफोरखौ ओ जेनेबा आरो ओ एन्ट्रेकनस होनोना जेनेबा बेराम बे गोमो गोमो जानायफ्रा।
औ।
बेफोरखौहाय जेनेबा ओ मुलि सारना होनांगोन जेनेबा फांगोसायत्सफोर जादोंबा। बेफोरखौहाय मुलि सारनानै होनांगोन नङाबा बिलायफोर रोमोदोंबा बेखौ बोखारना होनांगोन आरोना। आरोबाव। मोनसे लास्टआ जाहैबाय बिफांनि अननाय आरोना। अननाया जाहैबाय बेयो फ्रुनिं खालामनाय जेनेबा ओ।